लौ नोंथां खोनादों ना? अ नोंथाङा मा खालामदो दा?
अ अ आं नै ओरैनो जिरायनानै दङ बार जादों दंफां सिङावहाय
अ नोंथाङा ओरैनो दङब्ला नोंथांजों दसे सम मोन से टपिकनि सायावसो सावरायलायनो साननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो दा नोंथाङा फ्रिबा दसे सम होनो हाग नामा आंनो
औ रायज्लायनो हागोन
अ माने
बिदिबा नों मा मिथिनो लुबैदों आंनिफ्राय बेखौ सोंनो हागोन गोन दे सोंबानो जाबाय
अ आङो माने नोंथांनिफ्राय एखोनो मिथिनो लुबैदों जे नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव गामि ओनसोलनि थासारिफोरा माबायदि बेफोरनि बागैसो एसे बा ख्रा मिथिनो लुगैदोंमोन माने गामि ओनसोलाव सोलोंथाइफोरनि सुबिदाफोरा माबायदि बेफोरनि बागै आरो दा नोंथाङा एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा नोंथांमोननि गामियाव माबायदि
हागोन दे औ ओ नोंथाङा जुदि आंनि गामिनि बागै मिथिनो लुबैदोंबा आं फोरमायनो सानबाय आरोना ओ जोंनि गामियाथ एसेबां गिदिर गामि नोङा फिसा गामि आरोना बेयावहाय जोंनि गामियाव नैजि गरसोल नखर दङ बेवहाय जोंनि सुबुं अनजिमायाबो गो गोबां खम खमब्लाबो जौसेसोनिनो एसे बारा बेयावनो जोङो एसे मिलायलायनानै थायो आरोना बरफोर गोजा जोंनि गामियाव जेसेबांनाखि दङ दा जोंनि आबाद गामिनि हाल सालफ्राथ गोजौ थाखोसिम बारा गैया साख्रि बाख्रि मावनायफ्राबो गोबां खम ओरैनोथ आबाद मावनानै जाग्रा गोजा ओ गा आबाद गाहाय हिसाबै जोंनि गामिनि मानसिफ्रा माइ आबादखौनो मावो दैज्लांनि समावहाय बिदिनो माइ आबाद मावखांनानै माइ आबादजों लोगोसे दैज्लांनि मोनफा मोननै मैगं थाइगंफोरखौ मावो जेरै बहल जिंखा बायदि बायदि मैगंफोरखौहाय मावो थायो गामियावथ गासिबो आबाद मावनानै जाग्रा गोजा जोंनियाव बेनि अनगायै मेसेंफ्रावबो बा माइफोरखौ दैखांखांजोबनायनि उनावहाय गोरान खेथिफोरखौ मावनानै जायो बिदिनो खाथिनि हाथायफ्राव फानहैनानै एसे एनै गावनि नखरफोरखौ सालायो सामलायो फिसा फिसौखौ फोरोङो जोंनि दिथागिरिफोरा जोंनि गामियावहाय गंसे फरायसालि दङ आरोना बे फरायसालियावहाय जोंनि गामिनि गथ गथायफ्रा फरायहैयो उन्दै उन्दै गथफ्रा फरायो दा बेयो गंसे सरखारि फरायसालि फुरा फरायनो थाखाय बेसेन नाङै फरायनो हायो गाननाय जोमनायफोरखौ मोननो हायो बा बेसेन नाङै जानाय लोंनायफोरखौ जोङो फरायसालियाव मोननो हायो आरो बे फरायसालियावहाय जोंनि गामियावहाय गोबां फराय ओ सुबुं अनजिमा गैयैखाय सामलायनो थाखाय मोजां जायो जोंनियाव बिदिनो गावबुरा आरो सेक्रेटारा सेक्रेटारि थायो ओमफ्राय बिदिनो रां लाथुमगिरिफोर थायो बिथांमोना बावैसोनो दाजानाय बोसोरफ्रोमबो ओ दैज्लां बोथोरनि समावहाय गोदान गोदान बिबानफोर सोलायो बिबानगिरिफोरा दा नै देग्लायबो अडित महरै सोलायबाय बिबाना नोंथाङा खोनादोंना आंनि आवाजखौ
औ खोनादों नोंथां दे बुंबाय थानायसाय
औ दा जोंनि गामियावहाय गोबां बिदिनो बिफां लाइफां गय बारि ग्रोम ग्रोम दं आरोना सोरनिबा नखराव गोबां बुरा बुरजा गय दङ जायखौ फाननानै गामिनि सुबुंफोरा जिउ खुंनाय राहाया लामाखौ मोननो हायो बेनि अनगायैबो माखासे गोबां खान्थाल थाइजौ बिफां फिथाइ बायदि बायदि बिफां लाइफांफोरजों बिराद बुंफबनाय आरो जोंनि गामिया ओरैनो बेयाव ओ औवा औवागान औवा बिबार बिराद दङ गय बिफां गय बागान बिदि गोबां दं आरो जोंनि गामियावहाय रंजानाय फोरबो फोरावहाय बयबो ज ज रंजालायो बैसागु फोरबोफोरबा गामि गामि हाबलायनानै बयबो रंजायो उन्दैफ्राबो उन्दैफोर सेंग्रा सिख्ला बिदिनो बोराय बुरिफ्राबो गोबां रंजालायो बैसागुआवहाय जोंनि गामियावहाय दा जोंनि गामियावहाय खरसे गिदिर फुख्रि दङ आरो बेयावहाय ना एसे हगारो दैज्लांनि समावहाय ना गोरलैफोरखौ हगारनानै बिदिनो जेब्ला गिदिर जायो रायजोआव राननानै जायो बयबो खम रांजोंनो बायनानै जालायनो हायो गामियावहाय बोथोर फैब्लानो ना गिदिर गिदिर देरबा बिदिनो रानलायनानै जायो आरो गामि गामि फाननानैबो रायजोफ्रा माखासे रां खामायो जोंनि गामियावहाय मोनथाम आफाद थाइ दङ सेंग्राफोर एबा लाइमोन आफाद ओरै फारसेथिं ओ माबा ओ आइजो आफाद दङ जायखौ महिलाफोर सामलायो बिनि उनावहाय गागि आफाद दङ नाबोराय बोराइफोरनि मोनथाम आफादजों जोंनि गामिया गोख्रों आरोना जोंनि गामियावहाय फरायनायबो बिबां फरायसा फरायसुलिफोर दङ ओ बिसोरो बिमा बिफानि दिथागिरिजों गोबां मोजां थाखोसिम फरायगासिनो दं गोजौ थाखोसिमबो जोंनियावहाय गोजौ लेभेलाव फरायनाय जौसिन लेभेलाव फरायनाय बा गेजेर थाखोआव फरायनाय उन्दै उन्दै थाखोआव फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोर गोबां दं आरो
औ जोबोर मोजाङानो बेबादिनो जानांगौ गामि ओनसोलनि हालोदफोरा दा नों नोंथाङा बुंनाय बादिनो जानांगौ आरो बांसिनानो गासैबो मोनफ्रोमबो गामियावनो बेबादि सुबिदाया थानांगौ जेरैबायदि गामि दरसेखौ सामलायनो थाखाय जोंहा मोनथाम मोन ब्रै आफादनि गोनांथि जायो गामि दरसेयाव थानाय गा गासै फरायसा एबा लाइमोन बा गासैबो सुबुंफोरफोरखौ बेफोर मोनफा मोनफा आफादनि गेजेरजों मोजाङै मोजां लामा फारसे दावगालांहोनो बा मोजां लामा फारसे साननो हानायनि थुलुंगा मोनहोनो हायो बेफोरबायदि नो जोंनि गामियावबो मोननैसो आफाद दं आरो जायनि गेजेरजों बेबायदि दा नोंथाङा जेरैबायदि आंनो फोरमायदों बेफोरबायदिनो हाबा लानाय जायो
औ औ
नाथाय बाथ्राया बेनोदि गामिया जोंनाबो दा नोंथाङा जेरै बुंदों नोंसोरनिया गामिया बर'फोर गोजा जोंनियाब बो इदिनो बरफोर गोजा ओ नखर गासै गामियाव नखरा ब्रैजि बाजि नखरसो जागोन ओ थेवबो दा इसिबांखिनि नखर दंब्लाबो जोंनि गामियाव बेफोर नखरनि गासैबो सुबुंफोरखौ सामलायनाया एसे आलाद दारोम माने दा सामलायनो सानबा बो बै मा जायो सम सम जोंहा गामि ओनसोलाव मोजांबो थायो गाज्रि सुबुंबो थायो होननाय जायो
थायो
ओरै फरायसाफोरखौ नायोब्ला बिसोरनि बिथिङाव नोजोर होनानै नायोब्ला फरायसालिनि सुबिदा दंब्लाबो खायसे फरायसाफोरा मोजां लामाथिं थाङो आरो खायसेफोरा गाज्रि लामाखौ लायो दा बेफोरखौ गा ज्रि लामा खै थांनायनिफ्राय होबथानो थाखाय जोंहा माखासे लाइमोन आफाद नि गोनांथि जायो बा गाव मोनसे आफाद दानानै बै लाइमोनफोरखौ माबोरै मोजां लामाखै बा सोलोंथाइनि फारसे गोसो बोहोनो हायो बेफोरबायाददि बाथ्राफोरखौ दा नोंथांमोननि गामियाव जेरै दोङो बेफोरबायदि जोंनि गामियावबो हानायमोनब्ला मोजां जागौमोन होननानै आं सानो आरो दा बेबादिनो सोलिबोबाय दं गोदोनि समावबो एसे आवगोलावसो बेबादि जाबोदोंमोन दा नै जोंहा बे थासारिया दासिमबो सोलिबाय दङ दाबोनो मोजाङै सुस्रां जानाय जायाखै आं सानो नोंथांमोननि गामियाव बेबादि गैया जानो हागौ गाज्रि लामाखै थांनाय फरायसाफोर
बिब्दिनो आगुनि समावहाय जोंनि गामियावबो गुबुन गाज्रि लामाजों थांनाय गोबां फरायसाफोर दङमोन आथिखालाव जोङो बिदिनो गोबां आफादफोर दाना लानायनि गेजेरजों गामियाव एसे सांग्रांसिन जाबाय। ओ रावबो लाइमोनफोरा ओरैनो बेखार थाया उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ फोरोङो गावसोरबो फरायनायजों लोगोसे गोबां जौगानायखौ आं गामियाव मोनबाय आरोना जोङो जोंनि आफादफोरनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ गोख्रों खालामनानै लाखिदों जाहाथे बिसोर गुबुन सेंग्राफोरबायदि बहाबा बहाबा बाइक सालायनाय बहाबा बहाबा बेरायथिंबाय थानाय बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो बारा लाहोआखै बिथांमोनखौ जोङो गामियावनो लाहोदों उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन टिउसन खालामनो होदों फोरोंथाइ होनो होदों बेबादिनो जोंनि गामियाव एसे मोजां महरै सोलिनानै दंथहैयो आरो दासान्दि दा आंबो आसा खालामो जोंनि गामिया जेरैबायदि मोजां बेबायदिनो गुबुननि गामिफ्राबो मोजां जायोब्ला मोजां जागौ मानोना जोंनि इयुनानो जोंनि मोजांनि थाखाय नालाय
औ
दा जों इयुनखौ अरायबो मोजां खालामनो लाजानांगोन बेनिखायनो जों गामियावहाय गोबां गोख्रों जानानै थायो आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरा ओरैनो नोंथांमोननि गामियाव गोबां फरायनायफोर दङ न?
फरायनायफोराथ जोंनि गामियाव दोङो नाथाय इसेबांखिनि गोजौ थाखोसिम सहैनो हाजोबनाय जाथवाखै रावबो
उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोर दोङो दा बेफोरनिनो खायसेया गाज्रि लामाखै थांनो सानदों आरो दा नोंथांमोननि बायदि गामिनि बेफोरबायदि आफादा जोंनियाबो गोख्रों जानायमोन अब्ला जोबोद मोजां जागौमोन आं सानो नोंथांमोननि बायदि गामिनि आफाद गोख्रों जानाय बायदि जों गामियाब जायोब्ला जोंनि गासि गामिनि गासिबो लाइमोनफोरानो मोजाङै मोजां सोलोंथाइ लानानै गोजौ थाखोसिम दावगालांनो हागोन होननानै सानदोंमोन दा गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बेखिनि फोरमायथिबाय नोंसोर गामिनि सोमोन्दै
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय दे होमबा।
नेनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा साबफायखर थाबाय।
गोजोननाय थाबाय दे
समाबो जाबाय दे होनोमब्ला